हेल' नोंथां।
अ हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
माने आं दा बर'फोरनि खारदै बानायनानै जानायनि सोमोन्दै एसे माने बेफोर खौ माबोरै माबोरै बाहायो आरो मायाव मायाव बाहायो बेफोरखौ एसे सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ औ
जेरैहाय खारदै बानायनाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे रोखोमनि जाग्रा बा जानायाव बाहायग्रा होननानैबो बुंनो हायो आरो खायसे खायसे जेनेबा देलायनाय मानायफ्रावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो। जेरैहाय जों बुंनो हायो माने बर'फोरा गोदोनि समावहाय दानि बायदि थाव बा बिदिनो जेनेबा बेसरनि थाव बा बिदिनो रिफाइन बायदिफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरोना गोदोनि समाव बिसोरो माने ओंख्रिफोरखौ खाय खायसेया रुनानै जायोमोन आरो खायसे खायसेया माने बांसिनै रुनानै जायोमोन ओमफाय खायसे खायसे जेनेबा खारदै होनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आर ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो जेनेबा खार खारदैनि बेलायावहाय बा खारदै बाहायनायनि बेलायावहाय जों नुनो मोनो जेरै गोदोनि समावहाय दा खारदैखौ माने बिदिनो जेनेबा मोननै मोनथामसो बानायनानै दोनखानायखौ जों नुनो मोनोमोन जेब्ला गावसोरनो नांगौ जायो अब्लानो बिसोरो माने बाहायोमोन आर ना खारदै बानायनो बेनि थाखाय जोंनो गोनां जानाय जेरै मुवाफोर जाहैबाय बिदिनो जेनेबा खायसे खायसेया थालिर फस्लाखौ फिसा फिसा जिरनानै बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै जेब्ला गोरान जायो माने सानदुङाव बिदिनो साननै सानथामसो फोरानबाय ओमफफ्राय फोराननानै जेब्ला गोरान जायो अब्ला बेखौ माने ओइ अरजों सावो आरो ना अरजों सावबाय बेखौ बेखौनो जेनेबा सावनानै हांगारखौ जेनेबा दै सारसो सारसो लादु खालामनानै जेनेबा दुलुर महरनि खालामनानै बेखौ फोराननानै दोनबावो आरोना बेबायदि बिदिनो जेनेबा खायसे खायसे आरो माबाखौबो बानायो जेरै मैथ्रुनि बिफांखौ मैथ्रुनि बिफांखौ जेनेबा दानफायनानै बा दानस'नानै बेखौबो फिसा फिसा जिरनानै फोरानो फोराननानै आरो बेखौबो जेनेबा माबाबाय मा होनोमोनलाय अरजों सावबाय रानोब्लाथाय ओमफाय बिदिनो अरजों सावनानै बे बे खौ जेनेबा हांगार जायोबा बेखौबो बे एखेयानो लादु महरनि बानायो जेनेबा दै सारस्रनानै बिदिनो लथब बानायनानै लायो ओमफ्राय जेल नै बे खौ नांगौ जायो अब्लानो जेनेबा बेखौ बाहायो आरोना बेबायदिनो जेनेबा
औ।
लादु खालामखांनायनि उनाव बेखौ माने लादुआ जाहाथे उनावहाय गाया माने गिसि गारानानै थाङा बिनि थाखायनो बेखौ एसे फोरानस्रोयो आरोना गोरान रानहोनानै ओमफ्राय रानहोनानै बिदिनो जेनेबा खायसे खायसे खबाइबाददिनो जेनेबा औवाजों हेबनाय माखासे खाथा ख बायदियावहाय माने ख बायदियावहाय दोनो आर ना।
औ।
जाहाथे माने गाज्रि जाया आरोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला ओंख्रिफ्राव नांगौ अब्ला बिदिनो जेनेबा माबा मोनसे बाहायनो बा बा बिदिनो जेनेबा खायसे खायसे बिदिनो जेनेबा गावनि माने गोदोनि समावहाय जोङो खोनानो मोनबोदों जे बिदिनो बायदि रोखोमनि ओंख्रि फोराव बाहायनानै जायोमोन होननानै बेफोरबायदियाव जुदि नांगौ जायोब्ला बिसोरो माने ओंख्रि संनायनि सिगांनो जेनेबादिनो आधा घन्टा एबा एक घन्टा सिगांनो बिसोरो बै खारदैफोरखौ फसरनानै लाग्रोखायोमोन आरोना। जों आरो गोदोनि समावहाय खारदैफोरखौ जोङो जेनेबा फाननाय आरिनायखौ जोङो जोबोर खम नुनो मोनोमोन मानो होननानै बुङोब्ला माने गोदोनि समावहाय बयहाबो माने खारदै बानायखायोमोन बर'फोरा मानो होनबा सानफ्रामबोनि जानायावहाय ओंख्रि संनाय न'खराव नांगौ जाखायो साननानै बयहाबो बानायनानै लाखायोमोन आरोना बेखायनो बिसोरो माने फाननायखौ जों जोबोर खम नुनो मोनोमोन दा आथिखालावहाय जों नायोबा नुनो मोनसेै माने गोदोनि समाव जेरैबायदि जेनेबा अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बिदिनो जेनेबा सबायजों साम' ओंख्रि आरो बिदिनो खायसे खायसे लाफा मैद्रु बिदिनो बायदिसिना माने मैगं मैला फोराव होनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय जों आथिखालाव माने खारदैनि जायगायाव थाव गोथां बिदिनो जेनेबा फाइन्थावफोर बेफोरबायदिखौ जों माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां दा माने बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो माने बांसिन बांसिन माने बेमार आजार जानायखौसो जोङो माने बांसिन नुनो मोनो आरो ना मान हबा थावनि बुस्थु बुस्थुआ जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बेखौ नोंथाङाबोथ' एसेबाबो मिथिखागौआनो आरो जेनेबा खारदैया जाबाय जोंनि जेनेबा अर्गेनिक एबा जेनेबा जों न'आवनो बानायनाय जोंनि आख आफायजोंनो बानायनायबो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मोनसे माने गोबाब रोखोमनि मोनसे खारदै आर ना रस माने बेखौ होयोब्ला जोंनि देहायाव जेबो खहा जानायखौ जों नुनो मोना माने खायसे खायसे ए बेमार आजारफोरखौसो जों हामनायखौ नुनो मोनबावो माने बेबायदिनो जों बाहायनो हायो आरोना आरो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जों बे खारदैखौ गोदोनि समावहाय खर' लोबनाय बा बिदिनो जेनेबा बायदि रोखोम रोखोमनि माबाफ्रावबो बाहायो आरोना जेनेबा बिदिनो खारदयाव बिदिनो सानाय सानाय सुनायथ' नङा जेनेबा बिदिनो आसि गोथां जानायफोरावबो जों खारदै बाहायदों होननानै जों खोनाबोदों आर ना आरो जेनेबा खर' लोबनायफोरावथ' बेसरसा बेसरनि बेसरनि खारैजों लोबनायखौ जों मिथिबोदों बा जों खायसे खायसे सुबुंफोरखौ गोदोनि आबै आबौफोरखौ माने नुबोदोंबो जेनेबा बिसोरो खारैजों खर' लोबनाय बेबायदि लोबोब्ला माने खानायाइा खम गयो बा खानायाइनि जा माने खानायाव जाबायदि भिटामिन नांगौ बेबायदि भिटामिनखौ जों मोनो होननानै मिथिनो मोनो आरोना आरो जेनेबा जेथो जानायखौफोरखौबो जों खम नुनो मोनो आरोना आरो बेबायदिनो जेनेबा जों आङो खारैखौ बायदि रोखोमनि माने बिथिङावबो आथिखालाव बाहायसै आरो जेनेबा आथिखालावहाय खारैखौ माने हाथथाय बाजार फोराव फानहैनाय बा बेफोर फालांगगिरिनि बेलायाव फाननायखौबो जों मथि खालामाव नुनो मोनसै आर ना जों दा हाथाय बाजारफोराव थाङोब्ला नुनो मोनो जे माने बर' आइजोफोरा खारै बानायनानै खारैखौ माने न'खराव नांनायनि अनगायैबो माने बेफोरखौ रां खामायनायनि बिथिङाव बाहायनानै बारा बारााहायनानै माने बानायनानै आरोोना खारैखौ बानायनानै बिसोरो हाथाय बाजारफोराव बा दखान गलाफोराव माने फानफैनायखौ नुनो मोनसै आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावहायथ' बयबो सुबुंफोरानो खारै खौ मा होनो माबाला माने जेनेबा न'खराव साफ्रोमबो न'खरावनो माने बानायखालानो हाथाय बाजारावहाय आथिखालावहाय बायबानो मोन मोननाय जासै नालाय बेनिखायनो जेनेबा गोरलैनि मोननायखौथ' जों बांसिन सुबुंफोरा लुबैखायोआनो बिनिखायनो बिसोर माने बेफोरखौ बायनानै मोननायनि जाउनावनो जेनेबा आथिखालावहाय न'फोराव एसे माने टाउन सपाव सहराव थानाय सुबुंफ्राथ' बानायखालाखौनो जों बुंनो थाङो मानो होनबा बिसोरो बांसिन बायनानै जायो दा नोंथाङा बेखौ बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ औ बेखौनो आं बुंनो सानो खारै खारै होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोनांथि बुस्थु होननानै
बेबायदिनो खारैखौ बाहायनाया दानि बे जौगाफु मुगायाव खमायनायनिफ्राय खमायनायसिनखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय जेरै नोंथाङा बुंबाय। टाउन सहराव थाहैनाय टाउन सहराव थाहैनानै दा मानसिफोरा गामिनि माखासे आदब खायदाफोरखौ माखासे मानसिफोरा बावलांनो हमबाय आरो। बेनो बावलांनो हमनाया जेरै माखासेनि बिमा बिफ बिमा बिफाफोरा गोनां गिदिर जानायजों लोगोसे टाउन सहरफोरावहाय गाव गावनि हानाय बायदि हा हु लाहैनानैहाय साखरि बाख'रिनि थाखाय बा गाव गावनि फालांगिफोरनि थाखाय टाउन सहरावहाय थाहैनायजों लोगोसे बिसिनि गथ' गथायफोराबो बेयावनो देरनो हमो आरो फरायनो थानो बिसिनि नेचारानो गासैबो था टाउननि सो जाहैजोबो आरो बेनिखायनो दानि समावहाय खारै बाहायनाया एसे खमायलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानोना बिसोर टाउनाव थाहैबाय गामिनि माखासे आदब खायदा मावनाय दांनाय आखाइनि हाबा बेफोरखौ बिसोरो नुवा बेनिखायनो बिसोरो बेफोरबायदि ओ माखासे बर'नि दोरोङारि आखाइनि हाबा जेरै बेफोर खारै बानायनाय बेफोरखौ बिसोरो रोङा जालाङो आरो बेनि जाहोनावनो जोंनि दा बर' समाजावहाय बेफोरबायदि खारै बाहायनायफोरा एसे खमायलांनो हमदों आरो खारैनि अनगायै बिसोरो बांसिनै थाव जानाय बेफोरबायदिनो गोबां बुस्थु जेरै बाटार चिस बेफोरबायदिखौहाय गोबां ओ आलदा आलदा जाग्रा मुवाफोरावनो बाहायनानै जानायफोरखौबो जों नुनो मोनसै। ज आरो बेफोरनिफ्रायनो गोबां बेमार आजारफोर जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो। जानोोलाय गोथाव जायो बयबो गोथाव मोनो। हाजार गामिनियानो जाया मानो सोहोरनियानो जाया मानो बयबो जानोलाय गोथाव मोनो खिन्थु देहानि थाखाय हाय बिराद खहा दङ आरो नाथाय ओ खारैखौ बाहायोब्ला देहानिफ्राय बेमार आजार जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय खारैखौ बांसिनै बेमार आजारनिफ्राय गोजान जानायखौ बुंनो थाङोब्ला ओ उदैनि बेरामफोरखौहाय बांसिनै खारैया गोजान जानायखौ ओ उदैनि बेरामफोरखौ गोजान खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बांसिनैहाय
औ
औ बेबायदिनो आरो। खारैखौ ओ बानायनाया गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावबा गाव आदबै बानायनायखौ जों नु नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो जोंनि जायगाफोरावहाय गोबां गोबां बेलेक बेलेग बुस्थुफोरनिफ्राय आलदा आलदा बुस्थुफोरनिफ्राय ओमफ्राय खारैखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि ओ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन मैथ्रु बिफांनिफ्राय खारैखौ बानायो होननानै। ओ बेखौ बुंनो थाङोब्ला आं माब्लाबाबो आं नुफेनााखैमोन आंनि मेगन
औ
जों दिनै खोनाबाय नोंथांनि खुगानिफ्राय खोनानानै आंबो गोजोनबाय आरो आं नोंनि मफ्रायबो मिथिबाय ओ जोंनि जायगायाव बांसिनैहाय खारैखौहाय बांसिन मानसियानो ओ सबायाइनिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेखौहाय जों सबाय जायो बिनि बिफाखौहाय जेब्ला सबायखौहाय सबायाइ आबादखौ जेब्ला थिखोयो अब्ला सबायाइनि बिफांखौहाय ओ जेब्ला सबायखौ सालिख'खांजोबनानै जेब्ला बिनि ओ बिफांफोरखौ गारो अब्ला बेखौहाय जमा खालामनानैहाय ओ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै बेखौहाय जेब्ला रानो अब्ला सावख'नानैहाय बिनिफ्रायनो खारैखौ दानानै लानायखौ जों बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय
औ औ
बाव बेजों लोगोसे नोंथां बुंलांनाय बायदि थालिर थालिरनि फस्ला बेनिफ्रायबो खारैखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावहाय आरोबाव ओ मोनसे बुस्थुनि फ्राय जङो खारैखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनबावो जोंनि जायगायाव बेनो जाहैबाय थालिर फिथाइनि बिगुर ओ जेखौ जों थालिर फिथाइखौ जों जाखांनानै जे बिगुरखौ गारो बेखौहायबो जमा खालामनानैहाय बेखौहायबो फोराननानैहाय बेखौहायबो सावनानैहाय खारै बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खारै दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खारैखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेन' बियो गुब्रुआ बेनि थाखायहाय दाना लाखांनानै फोराननानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बेखौहाय जेब्ला बाहायगोन अब्ला बयबो गावबा गाव रोखोमैहाय बेखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बांसिनै जों नारेंखल खथा नारेंखलनि बै जे खलथब बेखौहाय सफ्लंनानै बेयावहाय माखासे जिगाब बा बेबाय बिदिनो माखासे ओ सगरनो थाखाय बा
फिल्टार बायदि खालामनो थाखाय बेखौहाय जों नालेंखर खथाखौ बांसिनै जों बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावहाय
बेबायदिनो आरो आरोबाव ओ खारैखौ बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय सबाइ दाउ अनला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरावहाय खारैखौ जानायखौ जों नु नो मोनो आरो बर' समावहाय बेबायदिनो खारै जानाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय याव गोग्लैयो आरो बे खारैया दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो दा नों जोंनिया समाबो जाबाय बिब्दिब्ला दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ दे